खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों एसे लासै खोनादों।
ओ आं नोंथांजों बैसाग जा बर हारिनि बैसागु फोरबो फालिनाय बेनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दे। सावरायलायनोसै होमबा
ओ नोंथाङा सावरायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ ओ दा जोंहा बैसागो होनोब्ला बैसागोआ बरफोरनि माने बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे ओ रंजाथाइनि फोरबो। दा जोंहा बोसोरफ्रोमबो बैसागोखौ खुंनाय जायो।
औ औ।
बैसागोनि गिबि जागायनाया आ सैथ्र दाननि जोबथा खालार खालिनिफ्राय जायो आरोना।
नंगौ नंगौ।
दा गिबियावनो नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ दि गिबि दिनाव जोंहा मोसौनि बैसागो जायो होननानै।
नंगौ नंगौ।
औ आ दा बिदिनो मोसौनि बैसागो खालि मा मा खालामनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै औ दा जोंहा मोसौनि बैसागोआव जेनेबा जोङो फुङावनो आ थाबनो सिखारनानै आ बेवहाय जोंहा बायदिसिना आ मैगं थाइगं एबा लाव फान्थाव रं बायदिखौ हानानै लानाय जायो थुख्रा थुख्रायै।
नंगौ नंगौ
बाव जोंहा दो दोख्ला एबा सारायफोरनि हांगारफोरखौ थुबुर खालामनानै आ बेखौ माने एसे थाव फुननानै बेखौ औवा हासुंदों मोसौ एबा बोरमानि मोदोमाव माने आ लुद्रु लुद्रु महराव माने फोनना होनाय जायो आरो ना
नंगौ नंगौ
आ बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे नेम दङ जे मोखौखो होना लांनो दैमासिम जोंहा थाराय आ ओमफ्राय जाबख्रिंना मा होनो नोंसोरनाव मा होनो आं बेखौ मोनथिला आ बिजों माने होनो लांनाय जायो आरो मोखौखो दैमा
औ दिग्लि औ जोंनिखि बेखौ दिग्लि लेटि बिलाय बिलाइ होनो खोमा नोंथां
औ औ औ माने जायगा लाना जायगा एसे सोलायो आरो ना
औ औ
आ दा बिदिनो जोंहा आ जि गोदो जाय दुरुं एबा फागाजों मोखौखो खादोंमोन आ बेखौबो माने बेयाव लांफानाय जायो आरो
औ
आरोबाव बेयाव जोंहा दा बुंदोंमोन आङो लाव फान्थाव रं बायदिखौ ओ माला हिसाबै सुनाय जायो।
नंगौ नंगौ
बिनि उनाव जोंहा आ मोखौखौ बिदिनो ओ जेनेबा थाराय जे आं बुंबाय जोंनि ओनसोलाव थाराय होनो बेजों माने आ जायखिजाया दैखर दैमा आ बेवहाय होना लांनानै माने मोसौखौ थुखैनाय जायो।
नंगौ नंगौ
दा जोंहा मोसौ थुखैनायनि बेलायाव मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेम दङ आ जि मोखौ थुखैब्लानो माने जोंहा आ मोनसे मेथाइ खनै खनै मोसौखौ थुखैनाय जायो। आ नों थाङा बिद नि बागै एसेसो बुंनो हागोन नामा मोनथियोबा?
नंगौ आङो ओरैनो थ' ओ एसेबां बिजाबफोरावबो बे जा सल' मेथाइ ओ रोजाबनाय बेखौ ओ इमान नुनाय जायाखै थेवब्लाबो आं नि जा आबौ आबैमोना गोदोनिफ फ्रायनो रोजाबबोगासिनोमोन बेखौनो आङो ओ सम सम दोंमोन आरो ओ बिसा थांफानायाव माने नुदोंमोन आरो ओ जेरै थांमोनहा मोसौखौ ओ थुखैनानै देग्लिलिथि बिलाइदों बुयै बुयै आरो ओ बे जा थाराय, फान्थाव ओ लाव बेफोरजों खुबैनानै मेथाइ रोजाबोमोन जेरै ओ दिग्लि दिग्लि पाट मोसौआ ओ सोरबा जाद जाद बिदि होननानै आरो ओ आ लावजा फान्थाव जा बोस मोसौआ जोंहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारिबाय था बेफोरबायदि ओ गोबां मेथाइ रोजाबनाय खननायखौ आं नुदों आरो औ नोंथाङा आंनि ख्रुइ एसे साबसिन ओ मिथिगौ नामा जेनेबा आङो इयुनाव नो नों थांनिफ्राय खोनासंनानै जे इयुनाव बेनिख्रुइ साबसिन आङो ओ बे मेथाइखौ मिन्थिनो मोनो।
आ दा बे मेथाइनि बेलायाव जोंहा लिरखाना दोननाय महरैथ' दङ नाथाय बे मेथाइआ जोंहा गोदोनिफ्राय खुगा खुगासो सोलिबोनाय मेथाइ। बेनिखायनो ओ जायगा लानानै जायगा माने बि मेथाइआ एसे एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो। आरोना दा जोंनि ओनसोलाव बे मेथाइखौ ओरैबायदि खनो आ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर ओ जोंनि मोसौआ फिसा एरबाय था ओ बिदि महरै खनो आरोना
नंगौ नंगौ
दा बिदिनो जोंहा मोसौ थुखैनायावथ' ओ लाव फान्थाव बायदिसिना हाना लानायखौ मोखौनाव जेनेबा साबस्रि साबस्रि एबा खुबै खुबै मेथाइ खनो आरो थुखैनाय जायो।
नंगौ।
औ। ओ बेनि उनावहाय जोंहा ओ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा ओ मोसौनि जि फागा दंमोन एबा दुरुं दंमोन। ओ बेखौ लाफानानै। ओ आरो बायदिसिना जोंहा लाव फान्थाव बेफोरखौ खौ हानायफोरखौ लाफानानै ओ लाइजौ लाइ बायदिसिना लांफानानै ओजोंहाय दैखर एबा दैमा सेराव माने खाला लगायनाय जायो आरो जेवारि सावनाय जायो।
नंगौ नंगौ।
ओ बिदिनो जोंहा गोदोनि बायदिसिना बायदिसिना फागाफोरखौ ओ बि एबा आर'ज गाबनायाव एबा खाला लगायनायाव ओ गारबोनाय जायो। आरो ओ बिदिनो जोंहा बैसागोनि गिबि साना ओ थाङो आरोना
नंगौ नंगौ ओ बेनिफ्राय जोंनिया नै औ नोंथाङा मा सोंनो नागिरदोंमोन एसे
औ दा बिदिनो जोंहा नै नैथि साना जागायबाय। दा नोंथाङा ओ माने मिथिगौबा एसे बुंना होदो।
नंगौ नंगौ ओ जोंनिया नैथि सान जागायनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओ बयनिबो गोसोआव माने मोनसे रंजानाय सोमजिखाङो आरो बयनिबो खुदियानिफ्राय लानानै जोंनिया बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैनिबो। गोसोआव मोनसे गोदान बोसोरनि बारहावा नांफैयो आरो। बे समआव ओं। जोंनिया गोदान बोसोर फैनाय बेनिफ्राय ओ फुङावनो सिखारनानै जोंनिया उन्दै फोर गासैबो जा न'खरनि बिबौ बिबै बिबथै बिमादै बेफोरनि न'आव थांनानै बयनिबो। ओ आथिं हमनानै। खुलुम गुगुरु खुलुमहैयो आरो बिथांमोननि मान लाहैयो आरो बिनिफ्राय गेदेराबो उन्दैफोरखौ अनो। बेनिफ्राय गिदिरनि उन्दैफोरा मान लाहैयो बेफोर बायदि नेमखान्थिखौ गिबियावनो जागायग्रोनाय जायो जोंनिखै। बेनि उनाव। बेनि उनाव जोंनिया बयबो गामिनि रायजो राजा गाससिबो बोराय बेन्थ' थ' सेंग्रा सिख्ला आरो गथ' गथाय। ज' जानानै ओ सेंग्रा खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना थरखा बेफोरबायदि गासैबो जा बर' हारिनि दामग्रा दे आइ आगजु बेफोरखौ लानानै माने गामि गामि मोसानो ओंखारलाङो आरो बेनिफ्राय ओ बे मोसा मोसानायाव ओ बिथांमोना मोजां मोननानै ओ माइरं एबा फैसा एसे एबा दाउ दाउदै बेफोरबायदि ओ अन्थोब महरै हरो आरो बेनिफ्राय गासै बे बैसाग बैसागु मोसानाय फा फालिथायखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो आरो स्नि सान मोसानायनि उनाव बेखौ जोंनि गामिनि जा रायजो राजा नों ओ बिथांमोना माने जयैनो लोगो नांनानै ओ गोदान बोसोरनि मागिनायनि मुङाव बेखौ जौ सेरेब ओ बेदर फिसा बेफोरदि जायो आरो
औ
नोंथांमोनखि ओ बेफोर बेफोरबायदि जा बैसागु फोरबो बेखौ ओ एसे जोंनिख्रुइ आलादा ओ नेमखान्थिजों फालियो ना ओ जोंनिजोंनो एखे नेमखान्थिजों फालियो एसे फोरमायना हागोन ना नोंथां
औ दा जोंनि बेलायावबो एसे एखेयानो नाथाय सम सम एसे आलदाबो जानाय नुनो मोनो
नंगौ
दा नोंथाङा जे बुंबाय बैसागोनि जोंहा ओ गुबैयै सेथि खालाराव जोंहा उन्दैया गिदिरखौ मान खालामनाय जायो दा बे मान खालामनायावथ' जोंहा ओरैनो ओ नेमखान्थि ओरै लिरनाय गैया अब्लाबो जोंहा दुगै दोलोबै गोदान खसाब गाननानै ओ जेनेबा बायदिसिना बावथाय बावनानै उन्दैया गेदेरखौ मान खालामनाय जायो आ बिनि उननिफ्राय आरो जोंहा गुबै बैसागोआ जागायो आरो
नंगौ-नंगौ।
जोंहा नोंथाङा जेरै बुंबाय सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ओ बयबो ज' जानानै रंजायो मोसायो।
औ-औ नंगौ।
दा बिब्दिनो आथिखालाव मोनसे ओ रोखोमनि जुथुमा एबा खुंथायखौ नुनो मोनो ओ जे बैसागोनि सेथि खालार खालि ओ-ओ बेयाव जोंहा लांदां मेल होननाय मोनसे आजि माने दानि जुग खौ माने नुनो मोनो आर
नंगौ-नंगौ।
दा गामिनि एबा साखाथिनि गामिनि मानसिफोरा ज' जानानै ओ मोनसे बैसागोनि मुङाव ओ फुजा महरै एबा मोनसे जुथुमा महरै ओ बायदिसिना दामनाय देनाय बिनि माने बादायलायनाय होनाय जायो एबा बायदिसिना खेला होनानै माने रंजानाय जायो आरो जयै
नंगौ-नंगौ-नंगौ नोंथां।
बिदिबो खामनाय जायो ओ दा बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बाय दियैनो जोंनाबो माने बैसागोआ ओ स्नि सानैनो फालिनाय जायो।
औ-औ
आ जोंहा बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ज' जानानै ओ खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा बायदिनि देंखोजों माने रंजा बाजा मोसायो आरो, ओ दा नोंथाङा बुंनाय लेखायो आरो जोंहा माने ओ बैसागोनि जोबखांनायनि उनाव ओ जाय-जाय सुबुंफोरा बैसागोखौ माने जयै मोस मोसादोंमोन बिसोरो थुबुर जानानै मानथे माने मोनसे खाजा जानाय जायो आरो ओ माने गावसोर रंगानाय बाजानायाव ओ एबा न'-न' थांनानै मोसानायाव जा दान मोनदों ओ माने बिखौ ज' खालामनानै मोनसे थुबुरै खाजा जानाय जायो। ओ दा बिद बिदिनो जोंहा रंजालि बैसागुआ ओ बिदिनो बारलांनाय जायो आरो।
नंगौ-नंगौ ओ दा। थ होनब्लाना नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन। औ नोंथां जों रालायना जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे नोंथां होनब्ला औ।